नोंगौ नोंथां
अ नोंथां दसे सम रायलायनो हागोन ना?
हागोन दे बुंलाय
अ आं दा माने गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सो बेयाव एसे सावरायनो सानदों।
सावरायजागोन दे।
गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने जेबोखौनो गैया होननानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो समाव माने सोलोंथाइया इसेबां जौगानायबो नङामोन आरो। सिगांथार समावथ' जोङो सोलोंथाइ लानायखौनो मोननो थाङामोन मानो होनबा गोदोनि समाव जोङो मावै दाङै माने माइ माइ गायनाय बिदिनो मावनाय दांनाय बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावल' बांसिनै माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव जेरै माइ बाख्रिखौसो बांसिनै नोजोर होयोमोन सासे माहाजोन जायोब्ला माइआ बाख्रि मोनबेसे दङ बा बेसे बुरजा हा दङ आरो मोसौ हालिया बेसेबां बेफोर खौसो जों माने बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। नाथाय आथिखालनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां दावगानायखौ नुनो मोनसै ओ आथिखालावहायथ' सोलोंथाइखौ माने जेरावबो नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो खामानि बा मोनसेबो माने खामानि खानियानो आवगाया होननानै जों बुंनो
औ
जेरैहाय जों बुंनो हायो जेनेबा ओ जोङो माबा मोनसे जेनेबा सरकनि साख्रि एबा ओ जब मावना जब मावो गोसोब्ला जायो अब्ला गिबियावनो जोंङनो माने सोलोंथाइनि बेसेबां सोलोंथाइ लादों बा बेसेबां नोंनि मा होनो जेनेबा पारसेन्टेजआ बेसेबां बेफोर सो जों मानसिनि नोोर होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा माबा मोनसे मोसानाय मेथाइ खननाय गेलेनाय बायदि माने बायदि बायदि बिथिंफोरावनो आथिखालावहाय माने सोलोंथाइखौसो सिगांसिन माने जायगा होग्रोनायखौ ज नुनो मोनो ना गोदोनि दिनावहाय बेफोरबाय जेनेबा बा गेलेनाय मोसानाय बायदिफोरखौ जों जोबोर खम नुनो मोनोमोन जायनि जाउोनाव माने सोलोंथाइखौबो एसेबां गोसो हो होआमोन ओ सिगां जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लाबोनानै होफैदों होननानै बुंब्ला जों मिसनारिफोरनि खोथाखौनो बुंनांगौ जायो आरोना बिथांमोनानो माने सिगां जोंनि गेजेराव सोलोंथाइखौ लाबोनानै होफैदों जायनि जाउनाव दासिम माने सुबुंफोरा बेफोरबायदि माने सोलोंथाइ लानानै गोजौ गोजौ थाखोनि माने साख्रिफोर मावनो हादों आरो एबा
गोजौ गोजौ थाखोनि जेनेबा ओ बिजनेस एबा फालांगिरि खालामनो हादों। दों बिफोर बिसोरनि थाखायसो आरोना।
ओ गोदोनि समावहाय ओ सोलोंथाइखौ लानो थिनोब्ला बा सोलोंथाइखौ सिगां ओ लाजेनो थिनोब्ला ओ माने बांसिनै सुबुंफोरा माने खारखोमायोमोन। एबा लाहैयामोन होननायखौ जों खोनानो मोनो माने बिसोर सोलोंथाइखौ ओरैबायदि ओ नासय होयोमोन जेनेबा बिसोरो लानोनो गोसो जायामोन आरोना नाथाय बिनि अनगायै आथिखालावहाय ओ बांसिनै माने उन्दै उन्दै गथ' जेनेबा ब्रै थाम बिदिनो बोसोरसेनि उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ माने सोलोंथाइनि फारसे गोसो जाहोनाय एबा सोलोंथाइयाव थिसनथाइ नाय बेफोरबायखौ जों नुनो मोनसै ओ आथिखालावहाय जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो ओ बबे आखरा माबायदि बिदि जेनेबा बबे बुस्थुखौ बा बबे फिथाइ सामथाइखौ बबे जिब जुनारखौ बा मानसिखौ मा मा ओ होनो बा माबोरै मुं थायो फोर मा मा बेफोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो बा बिदिनो ब्रै बा बोसोरनिफ्रायनो जेनेबा बिसोरखौ सोलोंनो खासै जेनेबा फोरोंखासै बेफोरखौ जों नुनो मोनसै। आरो ना गोदोनि आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि बेलायाव जों गोबां माने फारागथिखौ मोननो हायो। गोदोथ' आरो बुंखाबायानो जेनेबा सोलोंथाइखौ बिसोर गोसो होआमोन आरो जेनेबा माबा मोनसे
साख्रिफोर होयोब्ला एबा ओ जेनेबा गभमेन्टनि जा गो गोदोनि समाव साख्रिफोर जासियोब्ला जोङो जोंनि माने मानसिफोरा लायामोन मानो होननानै ब्ला जोंहा जानो दंखायो माइ बाख्रिेनो माने मोनथाम दंखायो बिदि साननानै माने जोंनो साख्रिनि जेबो गोनांथि गैया बिदि साननाया माने गोदोनि सुबुंफोरनियावहाय दंमोन आरो ना नाथाय बिफोरबादि सनानैथ' जेनेबा थाबाय थानो हाया मोनसे हारिखौ जौगाहोनोब्ला एबा ओ गुबुनजों समान दावखो होनोब्लाथ' जोंनो सोलोंथाइखौ नांखागौ सोलोंथाइ लायोब्लासो जों माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो मिथिग खौ मिथिनो हायो बुजियैखौ जों बुजिहोनो हायो बेनि थाखायनो आथिखालाव माने
लासै लासै सोलायबोनानै माने बर'फोराबो एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो माने सोलोंथाइनि फारसे बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनसै आरोना आथिखालाव जों बादायलायनाय मुगा होननानैबो
दानि जुगाव माने बादायलायाबानो जेबो दावगानो हाया होननानै बुंनो हायो जोङो माने बाद रायलायनायनि गेजेरजोंसो नों हागोन ना आं हागोन बेफोरबायदि साननायनि गेजेरजोंसो माने गोबां माने गोजौ गोजौबा गोबां बुरजा बुरजा आथिखालावथ' जौसेयाव जौसे जौखोन्दो माने लानो हानाय गोबां सुबुं दैे बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो आरोना
बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला ब जायगानि मानसिफोरा जुदि नोंनि जा जायगानि रायज्लायनाय राव बेखौ बुजियाब्ला बैसोरनि रायज्लायनाय रावखौ जोङो माने बेफोरजोंनो माने रायलायनांगौ जायोबा बिदिनो जेनेबा सोमोन्दो लालायनांगौ जायो बेफोरबायदियाव जोंनो माने सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरोना माने सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि रावफोरखौबो जोङो मिथिनाय नङा हमनानै लादो जोङो जेब्ला गुबुन गुबुन हादराव थाङो अब्ला जों बांसिनै इंराजि रावखौनो सोलिनायखौ नुनो मोनो बांसिनै सुबुंफोरा माने इंराजि रावखौनो रायज्लायो बेफोरबायदियाव जों जोंनि बर' रावखौ लानानै बिसोरजों रायलायोब्ला बिसोर बुजिनाय नङा आरो जोंबो बिसोरनिखौ बुजिनाय नङा
औ
बेबायदियाव जोङो गोबां माने जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो आरोना ओ बेफोरबायदि जेनेबा सोलोंथा
गेजेरजोंसो जोङो आथिखालावथ' इंराजि रावखौबो सोदेरबाय सोलोंथाइनि बिजों महरै बेफोरबाय जेनेबा इंराजि रावखौ सोलोंफायोब्ला जोंबो रोंखायो आरो जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों जों बे इंराजि रावखौनो बाहायनानै बिसोरजों रायज्लायनो हानाय बेफोरबायदि माने सुबिदाया आथिखालाव दं सै आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां राव फोरफोरखौनो सोलोंनो हायो बा गोबां माने गुबुन गुबुन हादराव थानाय माखासे मिथियै जायगा एबा माखासे जेनेबा ओ माखासे बुजि सोदोबफोरखौ एबा बेफोरबायदिनो जेनेबा माखासे सिना थि मोननि सुबुं अनजिमानि बागैबो आरो जेनेबा ओ माबायदि सुबुंफोरा थायो बेफोरनि बागै जों गोबां माने सोलोंनो मोनो सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजों आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा
गावनि गियानखौ दावखो होनोनायजों लोगोसे माने बेखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय बेफोरबायदि गियानाबो जोंनाव सोलोंथाइ लायोब्ला फैयो आरोना माने गाव मिथिनायखौ सोरबा सासेया मिथियाब्ला बेखौ जों फोरमायनो हानाय बेखौ जों माने खिनथानानै होनो हानाय बेफोरबायदि गियान सोलोंथाइ लायोब्ला फैयो आरो दा जों बेफोरबायदि
सोलोंथाइनि बेलायावहाय गोबां माने गोदोनि आरो दानि गेजेराव गोबां फारागथिखौ मोनो हायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो
औ औ बुंजागोन नोंथां नोंथाङानो फारागथिखौ गोबां बुंलांखाबबाय गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ गोदोनि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदाय समावथ' गासिबो मानेखे सम सुबुं माहारियानो मानेखे बिदिनो समाज दानानै रायजो जानो रोङामोन अब्लाथ' जों सोलोंथाइखौ गोदो गोदायथ' गैया होननानै बुंजायोमोन बिनि उनाव जेब्लानिफ्राय सुबुं माहारिया समाज दानानै थानो रोंदों अब्लानिफ्राय सुबुंफोरा मानेखे टामा बायदि बिदिनो लेखा बिलाइ गैयामोन गोदोथ' लाइ बिलाइफोराव बेफोरबायदियावसो सोलोंथाइ लायोमोन आरो बेनि उनाव लासै लासैनो गंब्रै गंबा गामिजों मोनसे स्कुल आरो बेनि अनगायै जोंहा थिग आथिखालाव नायनो थाङोब्ला गंसे गामिानो गंसे सि स्कुल बेफोरबायदि गोबां नुनो मोननाय जायो आरो आथिखाल आरो दानि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों गोबां फारागथि नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि सोलोंथाइ जोङो जेरैबायदि खसथ' खालामनानैसो जोङो गोजान गोजानाव थांनानैसो जों सोलोंथाइ खौ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो गामियाव एबा न'खराव मोननाय बिमा बिफानिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ आरो बेनि अनगा यै जोङो समाजाव मोननाय सोलोंथाइ आरो बिनि अनगायै जों फोरोंगिरि एबा फरायसालियाव थांनानै मोननाय सोलोंथाइ बिनि गेजेरजों सासे सुबुङा सासे जाफुंसार जानो हायो होनना आं सानो आरो आरो जेरैबायदि दा गोदोनि सोलोंथाइखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां फारागथि दं गोदो जोङो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो बर' माहारियाथ' जोङो आबाद नो गाहाय थांनानै थानाय राहा लामा होनना सानोमोन बेनिखायनो जोङो गथ' गथायखौ सोलोंथाइयाव एसेबां गोसो होन होयामोन बेखौ आबाद मावनायावसो बांसिन थिसननायखौ नुनो मोनो जायोमोन होननानै बुंदों गोदोनिफ्रायनो नाथाय आथिखालाव बैखौ गोबां सोलायनाय नुबाय आथिखालनि बिमा जोंनि गोदोनि बिमा बिफाया एसेबां सोलों थाइ‌ गोनां नङामोन बिसोरो आबादखौनो गाहाय थांनानै थानायनि राहा लामा होनना सानोमोन बेनिखायनो गथ' ग'थाय खौ सोलोंथाइनि फारसे इसेबां गोसो हो होनोनायखौ नुनो मोननाय जायामोन नाथाय दानि बिमा बिफा साफ्रोमबो बिमा बिफाया साफ्रोमबो सोलोंथाइ गोनां बिनिखायनो गावनि गावनि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरनाय सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मो- ननाय जायो आरो बिनि अनगायै जेब्लानिफ्राय सासे गथ'आ जोनोम जायो अब्लानिफ्रायनो जेब्लानि फ्राय राव बुजिनो रोङो अब्लानिफ्रायनो बै गथ'नो मानेके सोलोंथाइखौ बांसिनै मानेखे गावनि बिमायानो बेजों थाफानानै गलि गुलि फोरों फानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालावथ' मोनसे सोलोंथाइ फैबावबाय अंगनबादि होननाय उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरनि जेब्ला मानेके बियो फरायसालियाव मानेखि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फरायसालि बेखौ बिमा बिफाया थांनानै दोन हैनांगौ आरो बेखौ लाबोफिननांगौ बिनि गेजेरजों गोबां गथ'फोरा दावगादों आरो बिनि नि अनगायै मोनसे सोलोंथाइखौ जों आथि- खालाव नायनो थाङोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइखौ गोसोबायदि लानो हायो जेरैबायदि जोङो गोदो जों गोजान गोजान थांनानै लानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव इन्टारनेट बायदिनि गेजेरजों जों गोरलै राहायैनो मोननो हानाय जायो आरो बिनि गेजेरजों सोलों थाइनि गेजेरजोंसो सासे मानसिया गोजान गोजान जायगा दावगानो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे सुबुङा गोबां राव सोलोंनो हायो जेरैबायदि जोंनि आसामावथ' आ- सामिसा सोलियो बिनिखायनो जों आसामिसखौ सोलोंथारनांगौ जायो आरो बिनि अन- गायै जोङो जेरै भारताव बेरायनो बा हिन्दीया जोंनि थाखाय रोंथारनांगौ बा इंलिसाआ रोंथारनांगौ भारतनि बायजोआवथ' जों इंलिसा जोंनि थाखाय बुहुत इम्परटेन्ट बेनि थाखाय जों सोलोंथाइ लायोब्लासो बैफोर रावफोरखौ जों गोरलैयैनो सोलोंनो हायो आरो बिनि अन- गायै जों माखासे जों जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि अनगायैबो जों जेरै मोसानाय मुसुर नाय बेफोरनि अनगायै गेलेनाय बेफोरखौ जोङो दावगानोब्ला गावनि गावनि लाइफखौ दानोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बयखौबो मोनसे मोनसे दाव- गा होनो हायो मानेखे जोङो बबेबा मोनसे जों स्टेज पारफरमेन्स खालामनो थांबाय डान्सआवनो बा अबेबा मोसानायावनो अब्ला जोङो बैहाय जोंखौ माखासे स्टेपनि बागै बा माखासे माखासे मोसानायनि बागै सोंगोन अब्ला जोङो बैहायथ' जोंनि बर' रावखौ रायज्लायनाय नङा अब्ला जों गुबुननि रावजों जोंनि मोसानाय एबा जोंनि हारिमुखौ जों मोजाङै जों बिसोरनो फोरमायनो हानांगोन अब्लासो बिसोरो जोंनिखौ बुजिनानै अब्लासो जोंखौ बैसोरो सापर्ट खामगोन ‌। बेफोरनि थाखायनो जों सोलोंथाइया जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि राहा राहा लामा होननानै आं सानो बेनिखायनो आथिखालावबो जों नुनो थाङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया सोलोंथाइखौनो बांसिनै सासे गथ'नो होनो नाजानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायै जों सोलोंथाइ लायोब्लासो गोबां गोजान गोजान दाव गाजों दावबायनो हायो आरो बिनि अनगायै माखासे जों गुबुन हारि हारिसाफोरजोंबो जों गोरोबफानो हायो आरो गावनि रावखौ जों गुबुननो एक्सप्लइेन खालाम- नो हायो बेफोरनि गेजेरजों मोनसे हारिया गुबुन हारिजोंबो खौसेथि फैयो आरो गुब- बुननो जों मिथिसार होनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों नि जों थुनलाइ जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुननि रावाव जों दानस्लायनानै बैसोरनो फोरमायनो हायो। हायो जोंनि समाजखान्थि जोंनि जानाय बिथिं दोरोङारि गियान अब्ला थाय जोंनि मोनसे हारियाबो जौगासार जानो हायो होनना सानो आं। आरो बिनि अनगायै सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मोनसे थुनलाइ बा मोनसे हारिया मोनसे जौगा जौगा हानाय हारि हिसाबै महर मोनो आरो बिनि अनगायै जों जेरैबायदि बे बेफार फालांगियावबो जोङो गोबां सोलोंथाइ नांगौ आथिखाल